औ हेलौ नोंथां
औ
औ नोंथां
अ नोंथांजों आङो औ ओ आमबिसुवानि मागो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सम दोङोब्ला एसे सावरायजागोन ना
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ आमथिसुवानि बागै एसे मोजाङै बेखि खेवना होदोदे नोंथाङानो
औ औ नोंथां बेफोरबादिनो आं गासिखौबो मोनथिजोबाब्लाबो जा मोनथिगौ बेखौ सुंद'यैनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां मानो होनोब्लाथ' जों गोदोनि बादियै फालिनाय जाला मानो होनोब्ला गोदोनि आबै आबौमोनासो गासिबो नेमखान्थिखौनो मोजाङै फालिनाय जायोमोन नाथाय जों दानि दाथ' बेफोरबायदि एसेबां फालिबाय थानाय नुनो मोनलिया बेनिखायनो आं जा मोनथिगौ बेखिनिखौनो एसे फोरमायना होनसै नोंथां
औ नोंथां फोरमाय जागोन दे
आमथिसुवा आमथिसुवा बुङोब्ला जोङो बेयो बे बेवहाय बेफोरबायदिनो आमथिसुवाखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो गामि लाना गामि गामि लाना गामि गुबुन गुबुन नेमखान्थियै फालिनाय जायो बेफोरबायदिनो आमथिसुवाखौ जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव साना स्नि सान फालिनाय जायो मानिनाय जायो बे आमथिसुवाखौ आमथिसुवायाव जोङो बेफोरबायदिनो औ दुब्लि फोथाराव हाबनो मोना माइ गायनो मोना खदाल जावनो मोना बेफोरबायदि होननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आ आबै आबौआनो बेफोरबायदि फालिलांदों नोंथां
औ नोंथां नांगौ नंगौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों जेब्लानखि आमथि नाङो अब्लानि बै साननिफ्रायनो जोङो स्नि सान हालासे फोथाराव हाबा माइ गाया खदाल जावा खोथिया फुवा औ आमथिसुवाखौ बेफोरबायदि मानियो आर ना मानो होनोब्ला आमथिसुवा बुङोब्ला बेखौ मोनसे सुवा हिसाबै मानिनाय जायो नालाय बेवहाय जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि जा फोथाराव जोङो माइ आबाद मावो बेबोथ' जोंनि बिमा माइनाव लो खिसोनालाय बेनिखायनो बेफोरखौ सुवा सुवा खालामनाय जायो होननानै आबै आबौआ बुंलांदों बेनिखायनो जोङो दुब्लि फोथाराव हाबनाय जाया नोंथां
मावनो थांनांगौ नंगौ
औ नोंथां आमथिसुवायाव जोङो बेफोरबायदिनो थाइ बोथोरनि जा फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल लिसु लिथखु आनारस बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जानाय जायो नोंथां। खोनादों दा नोंथां औ नोंथां। औ बोथोरनि जा फिथाइ सामथाइ बेखौ जों बोथोरावनो जानो नांगौ नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ जेब्लानेखि ओ ओ आमथिसुवा नांनानै से साननिफ्राय स्नि सान हालासै जे बारलाङोना अब्लानिया जों बै स्नि सानखालि जोङो जि जोम सुस्राङो जोंनि थानाय न'फोरखौ ओ सिबस्रां लिरस्रां साखोन सिखोन खालामो बेजों लोगोसे औ दो गारनानै न'आव आलारि बाथि सावो बेनिफ्राय जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो न'खरखौ थारस्राङो नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों न'खौ थारस्रांनानै बेनि उनाव जोङो रायजोनि थानसालियाव ओ आर'ज गाबनाय जायो रायजोनि थानसालिखौ थारस्रांनाय जायो बै रायजोनि थानसालि खौबो थारस्रांनायाव जों बोथोरनि जा फिथाइ सामथाइ ओ आनारस, थाइजौ, खान्थाल, लिसु लिु कु बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो ओ ज'यैनो गामिनि रायजो राजाजों राननानै जानाय जायो ज' ज'यैनो जों बोथोरनि फिथाइखौ बै आमथिसुवानि स्नि सान हाला स्नि सान स्नि सानाव ओ जयैनो जानाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ औ औ खोनादों।
औ बेफोरबायदिनो जों आमथिसुवाखौ फालिनाय जायो ओ औ नोंथां नोंथांमोननि ओ गामियाव माबादियै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ आमथि मुवा बुङोब्ला जोङो ओ बे ओ बेफोर बे समावहाय जोङो ओ दुब्लियाव थांनाय, दुब्लिनि खामानि, माइ गायनाय खुथिया फुनाय आरो हालेवनाय खदाल जावनाय बेफोरखौ गाससिखौबो जोङो दोनथ'नो गोनां जायो बे सप्थायाव। आरो लोगोसे नो जोंनि ओ ओ बिनि उनावहाय बे समाव माने ओ बेखौ जोङो सुवा मोनसे सुवा होनना नै मोना होननानै बेखौ जोङो मानिनाय जायो आरो। औ बेयावहाय जोङो बेयावहाय जोङो ओ सप्तासे थानांगौ जायो गासै साना बिनि उनावहाय जेब्ला बे सप थाया बारलाङो अब्ला जोङो नोंथां बुंनाय बायदियानो जोंनियाबो गामिनि थानसालि बेनिफ्राय जोंना बे न'नि गासै खामानि जेरै न' लिरनाय हि जोम सु स्रांनाय अ बेफोरबायदि साफा सुफा खामानि मावनाय जायो बे सानाव। आ आरो बिनि उनाव हाय जेब्ला आ थार फैगोन अब्ला
औ।
बे समाव जोङो ओ बिनिफ्राय बि खालिनिफ्राय जोङो माने खामानिफोरखौ मावनो हागोन बेखौ सानना लायो आरो।
औ औ।
औ बे खालि जोंना फुजा होयो गामिनि थानसालि एबा न हराव फुजा होयो बि खालि जोङो जा बे समाव जा ओ फिथाइ सामथाय जाग्रा मुवा थायो बे खालि जोङो जानाय जायो आरो हानानै। थाइजौ खान्थाल। आ बिदिनो आनारस लसकु। बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ जोङो खालि जानाय जायो आरो। ज' ज'यै गामिनि थानसालि एबा ओ गामिनि थानसालि एबा न'खराव बिदिनो जानाय जायो आरो बि खालि। बिनिफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो फोथाराव थांनो हासिगोनखौ मानियो आरो।
औ औ नोंथां।
औ बिदिनो नेमा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय। बेनिखायनो जोङो गासैबो बे बेफोरनि नियमखौ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो दा।
औ औ नोंथां।
औ नोंथां।
सोलिनो नांगौ जों बेफोरनि नेमखान्थिफोरखौ मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौआनो ओ बेफोर नेमखान्थिखौ होलांनाय फोरोंना गालांखानाय बेनिखायनो जों ओ गोदोनि नेमखान्थि बादियै फालियोब्ला मोजां जायो नोंथां।
औ
खोनादों ना नोंथां आरो थ जों बे आमथिसुवायाव बोथोरनि जा फि फिथाइ सामथाइ बेखौ जोङो ओ दानि दिनाव बेफोरबायदिनो गो-गोदोनि गोदोनि दिनावथ' गोदोनि नेमखान्थि बादिब्ला आमथिसुवा जायागौमानि बोथोरनि फिथाइ सामथाइखौ मोनजायामोन नोंथां। खोनादों ना
औ नोंथां औ खोनादों।
नाथाय दानियाथ' बेफोरबायदिनो आमथिसुवानि आगोलावनो जानाय जायो आमथिसुवानि आगोलावनो जोबलांनोसो हमो नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां।
औ औ नों
खोनादों।
औ बोथोरनि जा फिथाइ सामथाइ बेखौ जों ओं बोथोरावनो जानो नांगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। बेखालि जोङो ओं फुजायावबो जोङो बेफोर फिथाइ फिथाइ सामथाइफोरखौ गासैखौबो बाउजोब जायो औ बे सप्तासेयाव थ जोङो ओ जेबो मावनो दांनो मोना नालाय।
औ।
बेनिखायनो बिखालि स्र' साफा सुफा खालामनानै माने थार्स्रांनानै सुवाया खारबाय होननानै बेखालिनो जोङो फुजा होनाय जाबाय आरो बेखालिनो जोङो फिथाइ साम थाय बायदिसिना जि थायो नख'राव बेफोरखौ जोङो लाबोनानै फुजा होनानै जानाय जायो आरो बिखालि।
औ औ नोंथां।
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो जों जा सिबनाय हासिब बेफोरखौबो जोङो ओ दोननो मोना बेफोरखौबो जोङो गोदान बाहायनो नांगौ बेफोरखौबो गोदोनि आ बै आबौआनो फोरोंनानै गालांखादों बेनिफ्राय नोङो जा ओं न'नि जि जोम बेफोरखौबो जोङो सुस्रांनो नांगौ मानो होनोब्ला बेयो मोनसे सु वा नालाय बेफोर जि जोमखौबो जोङो सुवालासिनो जोमनो मोना गाननो मोना होननानै आबै आबौआनो फोरोंनानै होलांखादों नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ औ नोंथां।
आरो बेफोरबायदि नो जोङो मानिबोदों आरो उनावबो लासै जोङो मानिलांगोन।
बेफोरबायदि नेम खौ जोङो लाखिगोन होननानै बयबो सानो गोसोआव आरो हाय माने जोङो नेमखौ मानिलांगोन।
औ औ नोंथां। औ गासिबो मानिनो नांगौ मानो होनोब्ला आथिखालावथ' जों आमथिसुवाबाबो
औ। औ
हालेवनाय, खदाल जावनाय, नुनो मोनो नोंथां ओ मानो होनोब्ला अब्ला बिमा मायनाव जों जा आबाद खालामो बेबोथ' जोंनि ओ बिमा मायनावसो नालाय लोखिसो नालाय बेनिखायनो बे खौ ओ जोङो बे आमथिसुवानि समाव गायनो मोना। नाथाय आथिखा गोदोनि गोदोथ' बेफोरबायदिनो ओ गासिबो फालियोमोन मानियोमोन नाथाय आथिखालाव साफा सानायखौ ओ मानिनाय
औ नोंथां नगौ नंगौ औ नाथाय जोंनि जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि आमथिसुवा सप्तासे ओ खामानि मावनो मोनि समाव जाय फोर जायनि न'खराव दुब्लियाव थांगोन बेफोरबायदि न'खरा माने गामियाव फाइन होनांगौ बेफोरबायदि मोनसे नियम बानाय दों आरो नोंथां
औ
औ बिदिब्ला जोंना ओ समाबो जाबाय ओ नोंथांनिफ्राय आङो नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलियो आमथिसुवाखौ बेफोरखौ आं मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै ओ बेफोरबायदिनो आमतसुवानि सायाव जा मोनथियामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे अब्लालाय ना दोनथ'नोसै?
औ
दे